हेल खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो दङ नोंथां
नोंथांनि खबरफोरा माबायदि सोलिगासिनो दा नोंथां?
दासान्दि मोजाङैनो दंथयो नोंथां
औ देहाफोराबो मोजाङैनो दङब्ला?
औ मोजाङैनो दंथयो नोंथां
नोंथांनिसिम फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
मोजाङै खोनायाखै नोंथां मा बुंदोंमोन?
ओ नोंथांनिसिम फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे सोंथि लानानैसो फन हरदोंमोन
औ सोंजागोन दे नोंथां
औ ओ बर हारि बर हारि होननानै बुङोब्लाथ ना गुरनायाबो मोनसे नागारनो हायै बाहागो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बे ना गुरनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ दे बुंलांदोलाय
ओ जोंनि बर हारियाव जोंनि बर आइजोफोरा फ्रा गोदोनिफ्रायनो गोबां ना गुरनानै जा जाबोदों होनना गुरनायल नङा गोबां खामानियावबो गोसो गुदुं जोंनि बर आइजोफोरा। बिदिनो ना गुरनायावबो आखा फाखा जोंनि बर आइजोफोरा। ओ जोङो बर आइजोफोरा जेखाइजों ना गुरनाय जायो। जोङो गामिनि गामिनिनो दैसा जिंफोराव दुब्लि खनाफोराव थांनानै नाखौ गुरनाय जायो बिदिनो गो गोबां गोबां बायदि बायदि ना मोननाय जायो। ओ बिदिनो बर आइजो फोरा जोंनि नखरखौ ना गुरना जाना
औ
नखरखौ सोलिबोदों।
औ
ना गुरनानै ओ जोंनि बर आइजोफोरा नाखौ फाननानै गोबां ओ रांफोरबो खामायनो हायो फाननानै। नोंथाङाबो नोंसोरनि गामियावबो ना गुरनानै जायोब्ला बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ औ जोंनि गामियावबोथ ना गुरनायखौ जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोनो मोन्दों ना गुरनो थाखाय गिबियावनो जोंनो जेखाइ आरो खबाइनि गोनांथि जायो। आ गोदोनिफ्रायनो बर आइजोफोरा ना गुर गुरनानै ओ बेफोरबायदिनो जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों ओ मावनाय दांनायजों लोगोसे ना गुरनायाबो मोनसे बर हारिनि एंगारनो हायै बाहागो बेफोरबायदिनो गामिनि गामिनि खाथि खाला दैमा दैसा बिलो बिलोमा दुब्लि फोथारफोराव जों ना गुरनायखौ नुनो मोन्दों। ओ ना गुरनानै मोनोब्ला बर' आइजोफोरा मैथाजों नाखौ जानो बांसिन मोजां मोनो।
औ।
बेफोरबायदि बायदिनो ना गुरनायाव जों मोननाय जायो ओ खुसिया, एंखावरि, गांजेमा गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा मावना ओ ना गुरनायजों लोगोसे गोबां खामानियाव आखा फाखा जेरैबायदि होनोब्ला ना गुरनाय माइ गायनाय हिसानदनाय जेरावबो आखा फाखा होननानै बुंसायो बर' आइजोफोरखौहाय।
औ।
बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा दुब्लि फो थाराव दंग बि बिलोमाफोराव ना गुरनानै जाबोनाय बेखो जों नुनो मोनो। सान्दुं गोसाब्लाबो नाथाय आथिखालाव समजों लोगोसे बेफोरखौ सोलायनायखौ नुनो मोनदों जों। बेफोरबायदि ना गुरनाय बा ना हमनो थांनायफोरा जोबोर खमायलांनो हमदों। मानो होनोब्ला थे आथिखालनि जुगाव बेफोरो बारा जोंनि गामि गफायाव एसेबां गोहोम गोलैग्लायखौ जों नुनो मोना।
औ।
नोंथांनि न खरावबो ना गुरनाय जायोना जाया एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ जायो जोंनि। ओ न' खरावबो ना गुरनाय जायो जोंनि आबै। बा आइ मोनाबो ना गुरनो थाङो। उम बिदिनो गोबां खोमनि ओ ना मोनो। ना मोन नाखौ मोनोब्लाथाय जोङो। ओ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरजों जोङो नाखौ संनानै जानाय जायो। बिदिनो। गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरजों संनाय जायो जेरै मैथाफोरजों थाइगिरफोर जों बिदिनो मोखि ओंख्रि संनानै जायो आरो खारै ओंख्रिफोरबो संनानै जानाय जायो।
औ औ। बेनिफ्राय नोंथाङा ना ना जों मोजांसिन मोननाय मैगंखौ जेनेबा मा मैगं जों नोंथाङा नाखौ मोजांसिन मोनो जानानै बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन दा।
औ हागोन नोंथां। ओ जोंना आङो मोन-मैथा जों नाजों
औ।
जानानै जोबोर मोजांसिन मोनो। जोंनि बर'फोरा गरमाव गरम बोथोराव मैथाजों नाजों जानानै जोबोर मोजां मोनो।
औ औ।
बिदिनो मैथाजों नाजों जायोब्ला देहाखौ एसे थाजिम मोनो।
औ औ।
मैथाजों नाजों सङोब्ला गिबियावनो जोङो ओ मैथाखौ सायनानै सुग्रोनानै लानाय जायो। औ बेनि उनाव ओ। नाखौ एवफ्रामनानै लानाय जायो बेनिफ्राय ना खौ एवफ्रामना दोनथनानै जोङो
औ।
बायदि बायदिसिना सिना मैगं होग्रा मस्ला मस्लिफोर होनानै मैथाखौबो एवना लाग्रोनानै बेनि उनाव दै होनानै दैया गोदौब्ला जोङो नाखौ होसननाय जायो। ओ बिदिनो इसे सम दैखौ गोदौ होनानै जोङो ओंख्रिआ जब ब्ला खांनानै बेखौ जानाय जायो आरो। नोंथाङाबो नाखौ मा मा ओंख्रिजों संनानै जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
मा होनदों नोंथां एसे खोनानाय जायाखैमोन।
नोंथाङाबो ओ नाखौ मा मा ओंख्रिजों जानानै मोजां? मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना।
आं जानानै मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला नाखौ थाइगिरजों आं जोबोर मोजां मोनो। थाइगिर गोखैजों। बरफोरा गोदोनिफ्रायनो गो गोखैखौ गोखैखौ नाजों जानो बांसिन मोजां मोनखायो थाइगिरखौ थाइगिरजों जानो थाखाय नाखौ गिबियावनो नाखौ गुरनानै लाबोनानै बेखौ मोजाङै सायना लानाय जायो। बेनि उनाव ओ मोजाङै साफा सुना लानानै एसे बेनि दैखौहाय रानस्रोदनो थाखाय सान्दुंआव होनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय थाइगिरखौ बिफांनिफ्राय हाननानै साफा हानानै लानाय जायो बेनि उनाव नाखौहाय ओ संनो थाखाय गिबियावनो सारायाव होनानै थावजोंहाय मोजाङै फ्राम फ्राम एवनानै लानाय जायो बेनि उनाव नाखौ थिखांनै दोननाय जायो माबा मोनसे आइजें फोरावहाय। बेनि उनाव थाइगिरखौ दैजों मोजाङै रुना लानाय जायो बेनिफ्राय नांगौ नांगौ बिबांनि संख्रि बानलु ओ ओ हालदै होनानै बेखौ मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बे बेनि ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयावहाय नाखौ मोजाङै होनानै होनाय जायो। बेनिफ्राय दसे गोबाव संखांनायनि उनावहाय बेखौ जानो हानाय जानानै मोननानै फैयो बियो। बेनिफ्राय बेखौ बेनिफ्राय बेखौहाय खहाबजासे गोथावै जानाय जा खौ जों नुनो मोनो आरो जानाय जायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि नाफोरखौ जों गोखैजों मोजां मोनो जानो। बेफोरबायदिनो गोदोनि आबै आबौफोरा ओ नाखौ गोखैजों जायोमोन होननानै जों खोनाबोनो मोनदों गोदोनिफ्रायनो बे ना गुरनाया बर हारिजों एंगारलायनो हायै बायदि सोमोन्दो जानानै दङ। ओ जेखाय खौ गिबियाव ओ जेखाइखौ बानायनो थाखाय जों गुबैयै औवाजों बानायनाय जायो। बेखौ बानायनो थाख फाय औवाखौ दाननानै लानांगौ जायो। बेनि उनाव बेखौ खाथ थि फिसा फिसा जिरनानै जेखाइ महरै हनो लानाय जायो।
औ
बेनिफ्राय बेयो जोब ओ हखांनायनि उनावहाय जेखाइ महर मोनो। बेबायदिनो गोबां बर आइजोफोरा ओ गामि गफानि लोगोफोरजों ज जयै रंजा बाजायै गोसो खुसियै सान्दुं गोसाब्लाबो सान्दुं गोसाखौ नेवसिनानै ना हमनो मोजां मोनोमोन।
औ
बेफोरबायादिनो गोबां ना हमनानै बर आइजोफोरा गावबा गावनि नखरखौ सामलायबोनो हादों। एबा ओ बायनानै जायालासिनो रांखौ थिनानै दोननो हादों। बे थिनानै दोननाय रां खौ उनावहाय गोबां खामानियाव बाहायनो हादों।
औ
बेफोरबायदियैनो गावबा गावनि नखर संसारखौ सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथांनि ओन्सोल बा गामि गफायाव माबादिहाय ना गुरनानै जानायखौ नोंथाङा उन्दैनिफ्राय नुबोनो मोनदों?
औ हागोन नोंथां। ओ बिदिनो जोंनि ओ जोंनि ओन्सोलावबो ना गुरनानै जायो। ओ जोंनियाव
औ
गोदोनि आबैया आबै ओ आयं आनै मोनाल' नङा जों ओ दानि ओ सि ख्लाफोराबो ओ सिख्लासा बा गथफोराबो ओ ना हमनाय ना गुर नायाव आखा फाखा। ओ बिदिनो जोङो ओ गामि गामि गासै गामियावनो जोङो ना गुरनो थांनायखौ नुनो मोनो ओ जयै बयबो जेखाइ, खबाय लानानै ना गुरनो थाखाय ओंखारलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो आंजों ओ जों जोनोम जाबोनाय समनिफ्रायनो जोङो गोदोनिफायनो बेखौ सोलिबोबाय थानाय खौ जोङो नुनो मोन दों आरो
औ औ अ अब्ला नोंथां जोंनि रायज्लायनाय समाबो एसे जोबनानै थांबायमोन। आसा थाबाय नोंथांजों आरो उनाव माबालाबाफोर सम मोनोब्ला ओ फिन खेबसे बेबादिनो मोजां खौरां लानानै नोंथांजों बेबादिनो गोबां बरनि ओ हारि हारिसाफोरनि बागै सावराय गोन होननानै।
औ
साबायखर थाबाय नोंथाङा नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ आंनो एसेब्लाबो होनानै एसे रायज्लायदों बेनि थाखायनो।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।